नोंथां हेलौ नोंथां!
औ औ।
औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों माने। आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथाङा आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानैसो दङ।
औ ओ बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदाया जादों। ओ जोङो ओम। एम्फौ एनला बायदिफोरनि सोमोन्दै रायजलायनोसै जोंनि। एनलाफोरा माबायदि थांना थायो मा मा। जा आदोर जानानै बेनि सोमोन्दै एसे नोंथ। गुवारै फोरमायनानै होग्रोदो।
औ बिदिब्ला आंथ आं फोरमायग्रोना होनोसै नामा नोंथां औ दे। जेनेबा जोङो ओम एम्फौ एनला होननानै बुङोबाथ' जोंनियाव एम्फौ एनला होन होननानै बुङोब्ला एम्फौ एलानि माबाया जोंनाहाय गोग्लैयो जेरैहाय ओ गुमा ओ मोस्रोम आरो लोगोसेनो बायदिसिना जोंनिया लाथा एम्फौआबो गोग्लैयो आरो जेरै लेवार एबा फानसौ बेफोरबो एम्फौ एनलायाव गोग्लैयो आरो लोगोसे दंबावो बायदिसि ना जेरैहाय जोङो दंफाङाव मोनो जिब जों जेरबा ओ बेफोरबायदिनो दंबावो बायदिसिना जों जे सानज' हाया मोस्रोम मोस्रोमबो दङ आरो लोगोसेनो जेरैहाय खोजिमा बा उम ओ सिखिरिया सिखिरिखौबो जोंनि एम्फौ एनलाखौनो होननानै बुंजागोन नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ बेफोरबायदिनो दङ जोबोर मा माखासे दङ जों बुंस' हायाबा जोङो खोनथाबाबो औ खोनथास' हाया आरो जेरैहाय जोङो बिसोरनि जिउ खुंनाय राहा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ उम बेनि बेखौ जोङो बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो जोबोर खस्थ' नानै ज बुंजायो नङा हबा नोंथां जेरैहाय बिसोरनि थाय था मा जायगा मोनसे थि गैया बा बेफोरबायदिनो बायदिसिना अखा बांखा बा ओ बायदिसिना बारहुंखाबाबो सान्दुंबाबो बिसोरोहाय ओ बेयावनो जोङो बेसोरो गोरोबनानै थानो गोनां जायो। जोबोर बेसेनि जु खुंनाया जोबोर खस्थ' जायोबा जोंनि जा ओ सुबुं बा बेबदि बिफोरनो
औ
औ एफा एनै जेनेबा माबा होयो नङा ओमबा नोथां। बेफोरनिफ्राय गोबां बिसोरो जेनेबा माबानानै थानो गोनां जायो बा बेफोरनि बेफोरनिफ्राय जेनेबा बासिनानै थानो गोनां जायो। जेनेबा गावसोरखौनो बासायनानै थानो गोनां जायो बेफोरबायदिबो बुंनो हायो आरो नङा ओमबा।
औ नंगौ।
आरो जेरैहाय मा होननानै बुङोथाय बेखौ ओ जिउ खुंनाय राहाखौ जेनेबा बुंखाबायानो जोबोर खस्थ' जायो होननानै आरो लोगोसेनो ओ जेरैहाय जोङो बिसोरो गावसोरनि आदारखौहाय माबायदि जगायोबा म माबायदि बिसोरो बुथुमो बेनि बागै एसे फोरमायना होनि जेरैहाय बिसोरो गावसोरनि आदारखौ बुथुमो जगायो होननानै बुङो। बा जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरो ओ गावसोरनि आदारखौ बुथुमो जेनेबा बायदिसिना जोङो न'आव फिसिनाय एमफौ एनलाखौथ' बुंथ'लास जेनेबा लाथा बा बायदिसिना बेफोरखौ औ लाथा एम्फौ बा बायदिसिना। बेफोरखौथ' जोङो जेनेबा जोंनोबा बिलाइ बुथुमनानै बा आदार बु बुथुमनानै होफैयो बा फिसियो बेफोरथ' फिसिजानाय एम्फौ नालाय नङा ओनबा नोंथां। औ बायदिसिना औ बायदिसिना जोङो जोंनि सरासनस्रायाव मोननायहाय ओ जोङो एमफौ एनलाफोरखौ एम्फौ एनला आदार बुथुमनायखौबा गावसोरनि माबायदि जायो माबायदि थायो बेफोरनि बागै एसे उ बुंगोन आरो आङो जेरैहाय जोङो गुमा होननानै बुङोब्लाथ' गुमाया जेरैहाय माबायदियाव थायो होननानै बुङोब्ला। गुमाया जों बेसोरखौहाय गोथां बिलाइफ्राव मोननो हायो आरो मा माइफ्राव बेफोरावबो माइ बिलाइ बा बै बेफोरबायदि बायदिसिना बिलाइफोरावहाय जोङो बेखौ मोननो हायो नङा ओमबा। बिसोरो औ
गोथां बिलाइखौनो जानानै बा बिलाइयावनो थायो आरो लोगोसे नो गोथां बिलाइखौ जानानैनो बिसोरो गाव थांनानै थायो। आरो नङा ओमबा नोंथां औ आरो माइ हानायाव मोननाय गुमा जायखौ जोङो गुमा गोथाव होननानै बुङो बेखौथ' जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरा माइ हानायाव मोनो आरो माइ हानायनि जों बेखौ एवनानै बा सावनानै जायो नङा ओमबा नोंथां औ बेफोरबायदिनो आरो बेफोरबायदिनो बिसोरो गोथां जेनेबा गोथां बिलाइफोरखौ जानानै थायो आरो आरो जेरैहाय जोङो मोस्रोम होननानै बुङोबा बिसोरो मा जायो होननानै बुङोब्लाथाय जोङो जेरैहाय मोस्रोमा गुबैयै जेनेबा गोदै बुस्थुखौ बांसिनै मोजां जेरैहाय सिनि बा ओ गुर मिथायाइानो जा सिनियानो जा आरो जेनेबा गोदै गोदै बायदिसिना मिथाइ आनो जा बा गोदैनि अनगायैबो बेलेग साहायानो जा बेफोरखौ बिसोरो मोजां मोनो आरो मोस्रोमफोरखौहाय जोबोर अन ज्लायनानै थायो होननानै जों आगोलनिबो जों सल'बाथायाव बा आबै आबौनि खुगानिफ्राय सल'बाथा नि गेजेरजों जों खोनाबोदों आरो बिसोरोहाय ओ बिदिनो जेनेबा जायगायावनो आदारखौ बारा बांद्राय जाबांनो नागिरा एसे एनै जाबाय बा माबाबाय ओमफाय बेनि उनाव बेखौहाय बिसोरो ओ बयबो ज' लोगो नांनानै गावसोरनि थाग्रा जायगासिम बा माबासिम बेफोरबायदिसिम लांनो ओ मा बायो आरो लांनो थाखाय जुजियो आरो, नङा होमबा नोंथां? औ आरो जेरैहाय जोङो मोस्रोमाथ' जाबाय जेनेबा खैजिमा होननानै बुङोब्लाथाय खैजिमायाथ' माबायाव थायो जेरैहाय दंफांफोराव जेनेबा बिसोरो ओ बिलाइफोरखौ बा माबाफोरखौ बिसोरो गावसोरनि खुदैजोंहाय बिसोरो बासा बानायनानै बा थाग्रा बे फोर बायदि मोनसे थावनि बानायनानै बेयावहाय थायो, नङा होमबा? औ बे फोरावहाय थाबा जेनेबा थानानै बिसोरो बायदिसिना बेफोरबायदिनो एम्फौ एनला नि गोथै बा एबा गोथै बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ बिसोरो गावसोरनिसिम माबानानै लांनानै बेफोरखौ जायो आरो जेरैहाय एम्फौ एनला फिसा मायबा मायबि बेफोरखौ जायो आरो, आरो जोंनिया सिखिरि सिखिरि होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनथिखायो। सिखिरियाबो एम्फौ एनलायावनो गोग्लैयो, नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ औ ओ सिखिरि होननानै बुङोब्ला सिखिरिया जोंना मा इयो उम ओ बिबारखौ जोबोद मोजां मोनो बिसोरो बिबारनि बा माबानि बेफोरनि बिसोरो बिदै सोबनानैहाय बिदै सोबनानैहाय बिसोरो थांनानै थायो आरो नोंथां। औ जेनेबा आं थ' आङो जाखिनि रोंगौ बा ओ मिथिगौ बेखिनिखौ आं एसे फोरमायनानै होबाय। दा नोंथाङाबो नोंथांनि फारसेनिफ्राय जा एसे मिथिगौ एसे फोरमायदो, नङा होमबा नोंथां?
औ फोरमायसै जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौहाय औ एम्फौ एनला होनना नै बुङोब्लाथ' जोंनि बे बुहुमावनो ओ गासै जायगायावनो दङ। ओ गोबां गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन रखोमनि एम्फौ एनला दङ होननानै जों मिथिनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो ओ जोंनि ओ बे ओनसोलफोराव ओ नुबाय थानाय एम्फौ एनलाफोरा जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदियानो ओ गुमा ओमफाय मो स्रोम ओ खैजिमा ओ बायदि एम्फौफोरानो आरो जोङो ओ खायसे एम्फौ फोरखौबो जोङो जायोबो नङा होमबा नोंथां? ओ खायसे एम्फौफोरा जों ओ जाजाया आरो जों खायसे खायसे एम्फौफोरखौ जों जायोबो ओ जेरै जों ओम। जोङो जेरै ओ लाथा एम्फौ बायदिफोरखौ जायो ओ लाथा एम्फौ गुमा आरो गुसेेंग्रा बायदिफोरखौहाय जोङो ओ जायो। ओ ओ जोङो जेरै गुुसेंग्रा बायदिफोरखौहाय जोङो ओ जावनानैहाय हा सिंनिफ्राय बि सोर हा सिङाव ओ खुरनानै गावसोरनि जायगाखौ बानायनानै लायो नङा होमबा नोंथां? अ बेखौहाय जोङो ओ गुसेंग्राखौ जानोब्लाथाय जोङो दै लुनानैहाय
औ औ
जोङो बिसोरखौ ओ दिहुननाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ खायसेया गुसेंग्राखौ खदालजोंबो जावनानै दिहुननाय जायो बेबायदियैनो जोङो ओ बे गुसेंग्रा एम्फौखौ जोङो जानानै ओ जोबोर मोज जां मोनो ओ आरो जोङो बेफोरखौ हाथाय बाजारफोरावबो फाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथ थां औ जोङो खोनानो मोनदों बेनि बेसेनाबो जोबोर गोबां होननानै औ बिदिनो जोङो ओ खायसे एम्फ एम्फौफोरखौ ओ जानाय जायो ओ बे लाथा एम्फौआबोथ' जोंना जोबोर बेसेन गोसा नङा होमबा नोंथां बे एम्फौखौथ' जोङो न'खर न'खरनो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बे ओ गुमाखौबो जोङो जे माइ हानायफोराव गुमा गोथौ होननानै जों बुङो बेखौ जोङो माइ हानाय ओ आरि फोराव जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां औ बेयाव जोङो मोनोब्लाथाय जोङो बेखौ हमना लाबोनानै न'आव सावनानै एबा एवनानै जानाय जोङो नुनो मोनो ओ बेबादिनो जोबोर ओ गोथाव गोथाव ओ संनानै जाजाग्रा एम फौफोरबो ओ दङ ओ जोंनि बे ओनसोलफोरावहाय बे खिनिखौनो जोङो ओ जाज जाजानाय संनानै जाजानाय एम्फौ जों बेखिनिखौनो मिथिनो मोनो आरो खायसे ए एम्फौफोर हा एम्फौफोरा जेरै- नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ जोबोर ओ खस थ'यैहाय गावसोरनि ओ ओ जिउ खुंनाय ओ राहा हा जेरै - जोबोर खस्थ'यै थांनानै थानाय एम्फौफोर ओ मोस्रोम खैजोमा बाय दिफोरखौ नोंथाङा बुंलांबाय नङा होमबा
औ
फोरबायदिनो गो-गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौफोरा गावसोरनि जाग्रा आदारफोरखौ नागिरनानै लानाय आरो बिसोरनि थाग्रा खुरिनि जेबो थि गैया जेरै ओ बार हुं खा अखा बायदिफोर फैब्लानो ओ बिसोरनि जिउआ मोफ बो माब्ला मा जालांगोन मा समाव जोबगोन बेनि जेबो ओ उदिस गैया नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो ओ बिसोरो ओ आरोबाव जोङो ओ बुंबावनो हायो जेरै- खायसे ओ एम्फौ एनला ओ नों थाङादि बुंलांदोंमोन लुवार फानस सौ बायदिफोर औ बैफोरो फानसौ बायदिफोराथ' दैयाव थायो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो बेफोरखौहाय जोङो ओ जोबोर ओ गोनांगौ ओह गिनांगौ जोङो बेफोरनिफ्राय एसे सांग्रां थान नाया मोजां नङा होमबा नोंथां मा होनोब्ला बेसो रो जोंनि मोदोमाव अरथाबनानैहाय जोंनिफ्राय ओ थै सबख'नायखौ जों नुनो मोनो नङा ङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो जोङो बिसोर एम्फौफोरनिफ्राय जोङो एसे ओ सांग्रांथि थानाया मोजां आरो लुवार बायदिफोराबो ओ हाग्रा बंग्राफोराव जोङो गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां अ बेयावहाय जोङो